हेल'
ह
अ खालामदोंना नोंथाङा नोंथाङा खोनादों ना
मोजां खोनाया
नोंथाङा खोनाबाय ना खोनादों ना नोंथां हेल'
हेल'
नोंथाङा खोनादों ना नोंथा
हेल' खोनादोंना
खोनाबाय ना नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों
आं दा ओरैनो जिरायनानै दङ जेबो खालामथ'वाखै
अ नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय
औ जाखांबाय
मा ओंख्रि जाखोन नोंथाङा
माबा जाबाय दाउदैजों आलु जल बिदिनो जाबाय दिनै सानसेखौ
औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दं होनबा ना नोंथां
औ दङ
नोंथांजों आङो मोनसे आयदा एबा टपिकसो लानानै फैदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा जागायबानो जाबाय
औ आङो नोंथांजों बिबारनि सायावसो आं एसे सावरायनो होननानै फैदोंमोन आं नोंथांनो एसे फोरमायना होग्रोसै नामा नोंथां बिबारनि सायाव औ बिबारा मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां नङा होमबा नोंथां बिबारा जोंनि थाखाय मोनसे समायना एबा गाब महर लानानै दोनो जोंनि न'फोरावहाय जों गोबां न'फोरखौ जों साजायनायखौ जों नुनो मोनो बिबारजों मानो होनोब्ला बिबार बिबारफोर थायोब्लासो जोङो जोंनि न'खौहाय समायना जों नुनो मोनो एबा जों बेबायदिनो फांसे फांनै बिबार थायोब्लाबो जोंनि न'फोरखौ जों जोबोद समायना जों नुनो मोनो जोंहा बिब बिब बिबार बिबार गैयाब्ला बिबार थायाब्ला जोंहा बेबायदि लांदां लांदां जों नुनो मोनो जों बयनिबो न'खरफ्रावहाय जोंङो नुनो मोनखायो फांसे फांनै बिबारबाबो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
आरो बेबायदिनो जोङो बिबारजों गोबां खामानिफ्राव जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बिबारजों जेरै जोङो पारफिम पारफिउमखौथ' मिथिखायो जानोहागौ नों
औ नंगौ
ओ सेन बे बेनिफ्राय बिबारनिफ्राय गोबां बेबायदिनो फ्लेबारफोर जों बनायनानै जोङो बे सेनखौ फाननायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो गोबां बेबायदि मोदोमफ्रु मोदोमनाय एबा बे ओ बिबारनि बेनिफ्राय बनायनानै गोबां माने बेबायदिनो फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो बिबारा मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद गोनां थार होननानै बुङोब्ला सानफ्लावार सानफ्लावार बिबारनिफ्राय जों गोबां ओ बेबायदिनो थाव बनायो जोङो जों माने ओ बे सानफ्लावार एबा बिबारखौहाय जोङो गोबां माने जायगाफ्राव जोङो बेबादिनो आबाद मावनाय आबाद बायदि मावो जोङो गोबां माने बे बिदिनो जोंनि बारिफोराव एबा जों ओ जोंनि खेथि खालामो ओ जोबोद बुरजा बुरजा जों खेथि खामनायखौ जों नुनो मोन्दों गुबुन जायगाफ्राव मानो होनोब्ला बेनिफ्राय जोङो थाव थाव मोननो हायो बेनि ओ थावा जा ओ एसे बेसेन गोसा जों होननानै जों मिथिनो मोनो
औ
आरो जों बिबारजों गोबां खामानिफ्राव जों बाहायनोमोन हानायखौ जों नुनो मोनो जेरै हाबा हुखा जायोब्ला जोंहा बिबार नांगौ नङा होमबा नोंथां जेरै माला माला हुखा जों बनायनांगौ जेरै हौवा गोदाननो जोङो हिनजाव गोदाननो जोंहा गान होनो जोंहा बिदिनो बिबार बिबारनि गोनांथि जायो जोङो बेनिखायनो जोंहा जोबोद गोनांथि आरो बेबायदिनो बिबारा ओ जेरै देकारेसन खालामनाय एबा बिदिनो रेस्टुरेन्ट फोरावहाय साजायनाय एबा गावनि ओ न'फ्राव साजायनाय बेफोर माने जोंनि थाखाय बिबारा जोबोर गोनांथि आरो बिबारा जेरै ओ बरन जानायबो दं नङा होमबा प्लास्टिकनि
औ नंगौ
प्लास्टिकनिफ्राय बरन जानाय एबा बेफोर ओ बेफोरखौ जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै जोङो ओ फांसन एबा बेबायदिनो हाबा हुखा बेफोरावहाय माने डिजाइन साजायनाय बेफोरखौ जों बानायनायखौ जों नुनो मोनदों माने बेफोर ओ बेफोरखौ बाहायोब्ला जोंहा माने बांद्राय नस्थ' जानाय नङा बिबारफ्रा ओंखायनो बानायनायखौ जों नुनो मोनदों ओ जेरै जोङो बिबार अरिजिनेलखौ जों बाहायोब्ला जोङो दानो खागोन जोंहा दानो बिबारा नरायगोन नङा होमबा नोंथां जोङो बै बानायजानाय बिबारखौहाय जोङो ओ दोनोब्लाबो जोङो सानसे साननै दोनोब्लाबो सप्तासे मास मोनसे दोनोब्लाबो जेबबो जाया बे बिबारा माने बानायजानाय नालाय प्लास्टिकनि बे लासै लासैसो गारजि जालांनो हमगोन एबा गोजाम जालाङोब्लासो बा दायो बेबायदि सानसे साननै दोनब्लाबो जेबो जाया बे बिबारा बे अरिजिनेल बिबार बायदि नङा जेरै अरिजिनेल बिबाराथ' जेरै दानो खागोन दानो रेहायनानै थांगोन माने बिबदि आरोना आरो जोङो गोबां ओ बिबारफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों। जेरै मानसिफोरखौ रेसपेक्ट होनाय एबा मान बावनायफोरावबो जों गोबां बिबार होननानै जों मान बाउनायखौ जों नुनो मोनो जे-जिहेथु जोङो गिदिर गिदिर सेलेब्रेटिसफोरखौबो जोङो गोबां बेबायदि बिबार होनानै जों मान बाउनायखौ जों नुनो मोनो। माने बिबारा जोंनि लाइफाव जोबोद गोनांथि जानानै फैदों। जोङो जेरै ओ जोंहा सुबुं माहारिफ्रा रंसारि जालांदोंब्लाबो जोङो बेबायदि बिबार होनानै बिबारजों जों मान बाउनानै बिदिनो रेसपेक्ट हरो। गोबां बिदिनो बायदि दा रोखोमनि बिबारफ्रा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो ना नोंथां। दा नोंथाङाबो एसे एसे ओ बेनि सायाव एबा बिबारनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन आं फोरमायनोसै।
ओ बिबारखौ जोङो मोनसे गोजोनथिनि नेरसोन महरै बाहायनाय जायो। बिबारा जोंनि जिउआव गोसो गोनां माने जोङो बिबारखौ नुयोब्ला जों गोसो खौ गोजोननाय मोन नङा होमबा?
औ।
बिजोङो माब्लाबा जुदि गोसोखौ एसे गिलिर मोनोब्ला बा दरसि दरसि मोनोब्ला जोङो बि बिबार बागानफोराव बेरायहैनांगौ अब्ला जोङो गोसोखौ मोजां मोनो। आरो बे बिबाराव जेब्ला सिखिरिफोरा बिदै सोबफैयो अब्ला बांसिन समायनासिन नुयो आरो। नङा होमबा? जोङो न'आव औ जोङो गावबा गाव न'आ ओ माने बिबार गायना लानांगौ। मानो होनोब्ला जों बिबारखौ नुयोब्ला जों गोसो खौ एसे रंजाखांनाय मोनो आरो बिबारनि मोदोमनायफोरा जोंनि आबहावायाव एसेबाबो माने मोजां मोदोमनायखौ लाना फैयो नङा होमबा। बिदि मोदोमनायजों जों गोसोखौ मोजां मोनो। आरो बिबाराथ' बायदि गोबां रोखोमनि दङ' ए खायसे बिबारफोरा बिबार बारा, एसे बिलाइ ल' थायो बेफोरखौ जोङो एथ थाजायनाय बायदि गायनाय जायो आरो। आरो खायसे खायसे ओ फोरखौ जों न' सिङावबो गायनानै लाहैनाय जायो। आथिखालावथ' गोबां रो खोमनि बिबार ओंखारबाय नङा होमबा, बांसिनानो न' सिङाव बे साजायनानै गायो बे बिबार गायग्रा बाल्थिं फोराव गायो, जायखौ जोङो टाब होननानै बुङो। बेफोराव जों गायनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो खायसे खायसे बिबारफोरा मानला लाङोबो बेफोर बेफोरबायदि मानलानाय बिबारफोरा बांसिनानो बिबार बारा बेफोरथ' बिबाराव फोरखौ जों साजायनायनि थाखायल' दोननाय जायो आरो। बेफोर बांसिन बिलाइजों बिलाइजोंनो एसे माने समायना नुयो आरो बेफोरखौ। आरो बिबारखौ जोङो बायदि खामानिफोराव बाहायो। ओ बिबारखौ जोङो बे गसाइ सिबिनाय बा मन्दिरफ्राव थाङोब्ला जों बि बार लांफाखानांगौ जायो गासै धोरोमा बा, गासै नङा बे ओ हिन्दु धोरोमावथ' बिबार नङाब्ला जोंनि बे धोरोम बुजिनायानो जाखाथारा नङा होनबा? आरो जोङो ओ मान थि थैबाबो जोङो बिबार बावनायखौ जों नुनो मोनो बिबारजों जोङो गावनिख्रइ देरसिनखौ जों मान होनायखौबो नुनो मोनो। आ जे जों बा मन्त्रिफोर फैयोब्ला बा गेदेर मानसि फैयोब्ला बिसोरखौ जों बिबार माला होननानैबो जों बरायनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा? आरो हाबाफोरावथ' जोंनो हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदाननो गानहोनो थाखाय बिसोरनि बिबार बाला नांखाथारगौ नङा होमबा बे मालाव नङाबानो जाया। ओ बेयो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय आरो दासिमबो बेखौ जों सोलिनाय खौ नुनो मोनो। आङो एसे मिथिनाय अब्ला जोङो बे गेन्दा बिबार गेन्दा बिबाराथ' जोंनियाव जाखायो मानो होनबा जों मसे मेसें बोथोराव जोङो न'खौ साजायनो थाखाय जोंबो न'आव गेन्दा बिबारखौ गायखायो नङा होमबा? जोङो गेन्दा बिबारखौ खौ गायनानैबो जोङो फालांगियारि राहा बायदियै जोङो गायनो हायो आरो गेन्दा बिबारनि आबाद मावनो हायो जोङो। गेन्दा बिबारफोरखौ माला सुनानै जोङो बबेबा मन्दिरफोरनि खाथिनि माला दखानफोराव जों फानहैनो हायो। नङा होनोमबा? आरो बुंनो थाङोब्ला आथिखालावथ' गोबां बे प्लास्टिक जों बानायजानाय बा हिजों बानायजानाय बेफोरबायाददि गोबां बिबारफोरखौ जों नुनो मोनदों जायखौ जों आर्टिफिसियेल बिबार होननानै बुंनाय जायो।
नाथाय जों रुजुनानै हाया जोंनि बे ओ मिथिंगानिफ्राय मोनखानाय बे बिबार आरो बे आर्टिफिसियेल बिबारनि गेजेराव फाराग दं ओम नोंथाङा बे ओ मिथिंगानिफ्राय मोनखानाय बिबार आरो बे आर्टिफिसियेल बिबारनि गेजेराव माखौ साब सिन मोनो एसे फोरमायनानै होदो। हेल'। खोनादों ना? हेल'। नोंथां खोनादों ना? हेल'। हेलौ। ओ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनो समाबबो जाबाय जों दोन्थ'नोसै नामा? दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै।